औ खोनादों खोनादों।
औ जों बैसागुनि बागै राय्लायदोंमोन ने।
औ रायजलायदोंमोन द'हायो आद्रा खारनाय बायदि जादों।
औ बैसागुआव जोंहा जं। फालिनाय मेथाइबो दङ। आरो। मोसानाय फाव फेसनफ्राबो मोसानाय जंखायनाय माबा दं आरो जंखायनानै मोसायो।
उम खुगा मेथाइ बानायनानै बिगुमै बिबोनां बेवाय जों
बिबै फिसौला फोरबो जं खायलायनाय जायो
ओं माने बैसागु बोथोर खौ दाथांसै दा थांसै मोनलायलायो आरो रं
औ बे सातदिनखौनो दाजोबथ'थों दाजोबथ'थों मोनलाय लायो आरो बिनि उनावनो माइ गायनाय बोथोर सफैनोसै नालाय
औ मावनाय दांनाया दुम जायो एखायनो फैबावबा हामगौ थाबावबा हामगौ
औ एसे साननैसोसो थाबावबा हामगौ जायो आरो बिदिनो मेथाइफोरा ओ अखाबो खोरोमा अ मा होनोमोनलाय जोमै अखाबो खोरोमा
थादों आरो बैसागु बोथोरा
औ उम सान्दुंबो दुङा मासि मोजां दिनैनि बैसागु बोथोर लाय होनलायनाय बैसागु मेथाइ दं आरो मोनसे ओहोहो मोजांबो खोनायो खुगाजों उ गावसोर गाव बानायनानै खननाय नालाय जोंङो गासिबो ओंखायनो मोजां खोनायो आरो आरो दामनाय देनायजोंनो मोजां खोनानाय जायो
औ माने मेथाइ खनबाथाय खनबाय थानो मोसाबाथाय मोसाबाय थानो लु
औ आरो न'खर न'खर जायगाबो नुलांसै बेयावनो बयनिबो न'खरफोराव हाबलांनो मोनलांसै
बिदिनो खाजि बो जासिगोन
औ
जौ जुमाय सेरेब बेफोरबायदिनो लोंसिगोन आरो फिसिना दोननाय दानि गो जाथ' बहुत गोबाव गोबावनि फिसिनाय जुमाय मोन
औ माइब्रा बिदै गोमो थालाय लायो अबबा बा गोग्खा खाबो थायो। बबेबा गोदै बबेबा गोखा सोरनिबा आखाइजों संनाया गोखाबो जायो। सोरनिबा संनाया जोबोद गोदैबो जायो। गोखाब्लाबो सिनि लगायलाय ना लोंनायसो जालायबावो।
औ सिनि लगायना लोंनाय जुमाय खौ लोंबा खर' सायोनो।
बैसागुआव बेनोसै आरो माइब्रा बिदैयानोसै।
खायो।
न'खर न'खर आलासि दुमसि फैयो। आरो आलासि सिबिनाय
बैसागु फोर्मोब्लानो माने बेलेग बेलेग माबा फैखायो आरो गोसोआव रंजानाय फैयो आरो।
औ मोनसे दुंहाव दुंहाव थासारि माने गोसोआव रंजानायजोंनो बिदि फैयो आरोना मा खालामनो मा थानो। बेनिखायनो रंजायो मोसायो जायो लोङो। आरो बेदर आखाइनि माबा गैया आरो जोबनो गैयि जायो बे समा। गामि गामि बेदरफोर बानान जानाय जायो जमा जमायै।
मोसानानै नागिरनायजों खांनायजों जायो आरो। बिदिबो जायो आरो बेलेगबो बि माने गावबागाव पार्सनेल बेफोरबायदि जाथि खुरमा जमा
औ बिदिबो जायो आरो औ बिदिनो मागिनायफ्रावबो जायफ्रा माइरं हरनो हायो माय फैसा थाइसेबो गैथ'व बा माइरंबो हरो बा फैसाबो हरो आरो।
माइरं आरो फैसा हर हानायाथ' बे हरखायो गोदोनिफ्रायनो होनबाबो दानि दिनाव एसे माबा जाबाय नालाय जौगासिनबाय नालाय।
एसे बांसिन हरसै आरो आर'नाइ मान फहलसै दानिया। आर'नायाथ' जोंना गुबैखा नालाय। ओमफ्राय गामिनि मागिरनायफोरजों जमा फैब्लाथाय आर'नाय गांसेजों फैसा फास्स' बा इदिनो होनानै खुलुमनानै हरसिग आरो मान होनानै हरसिगोन। दानियाथ' आरो बेफोरबायदि नेम खालामबाय गथ' उन्दै उन्दै आलदा आलदा मोसानाय गैलिया। मोसायोब्ला गामि मोनसेनो जमा थांनानै मोसानाय आरो।
उम बै गुबुन गुबुन जायगायाव गैया जानांगौ जोंनिथिं दङ जुगु पार्टि इदिनो गथ'
ए जोंनिथिं ओजा बन्द' खालामबाय आरो। जमा माने गामि मोनसेनो जमायै मोसायो आरो।
अ जोंथिं बेलेग बेलेग मोसायो बेलेग बेलेग माबाफोरबो गथ'फोर फै
आरो खायसे बायदिया दामजु दामनायजों मोसायालाबानो आरो बेबायदिनो देक बा इदिनो बक्स दामनायफोरजोंबो मोसानाय जायो आरोमा। आरो फिथा सा फिथाइ फिथा माबाबो सावना जानाय जायोना बे समाव।
फिथाखौ बां जायो जानायालाय।
जानाय खायसे खायसे जायो आरो बैसागुआवबो।
औ जायफोरा था दंजायो दङ।
आरोथ' बैसागुआव मोनसे माबा दंना खैजिमा। हाननानै जानाय माबा दं जोंनिया
बैसागु बैसागु बोथोराव खैजोमा बि
आंथ' जानो बिराद मोजां मोनो।
मोजां मोनो जायो जोंबो।
ओं बेबो मोनसे बैसागुनिनो माबा जाहैखाबायना? बैसागुनि बैसागु समाव जानाय नेमखान्थि दि जाहैबाय आरो। माने जाखाथारो आरो बेखौ जा ब्ला मा होनो? माबा मायबा मोनसेनो। बेमार आजार हामो औ। बैफोरबायदिनो। गोखा गोखैखौबो बेफोरबायदिनो होनो दा बिदि होननानै जानाय जायो।
जेरै- गोखा गोखै औ जोमै जास्ला मोनस्लाबा नालाय बे खैजोमाया माने अनेक बुस्थु बुथुमनानै लांनानै जाहोयोना बिदिनो बुस माने गोखा गोखै मोनजाया खैजोमा बिदै मोनजाबानो जागोन
औ बेफोरबायदिनो होननाय जायो आरो ओम बिदिनो जानायबो जायो। गासिबनानो जायो दे।
दायो बैसागु नाङै फ्रायनो जाबावोस
बेहासो दामा बारा खैजोमायासो
औ बाराथ' आरो
औ नै नैजों दा थानायावथ' मोनानो दा
नोंसिनि टाउनाव अबाव मोननो जों गामियाव
औ जमा जमा मैगं खाहैनाय हाजोफ्राव लायनाय बायदिसिना गामियाव मोन नैनो मैगंफोरखौ जमा जमा मैगं खादा लालायलायनानै जान्जियाव जमा जमा दख'ना स्राय स्राय गाननानै खानो थाङो आरो लाबोनानै इदिनो संनानै जाफैनाय जायो औ
फोरो बेफोरखौ जों गामियारिनिफ्रा मानियाबा मानिनांखागौ आरो मानिखायो माने
ओम मोजांबो नुयो समायनायबो नुयो गामिजों लोगोसे
औ इफोरसो माबा नालाय मुलि बायदिसिना होयि मैगं थाइगं
औ सिगाङावथ' औ बेफोरजोंनो थायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा बेफोर मैगंफोरजोंनो खिफि बेन्दों मेगं बायदि मैया मेगं माइसुन्द्रि माबा माबि होजोबो ने
औ होयो
ओ सब मैगंखौनो होयो
दानियाथ' आरो दानि आथिखाल मुगायावथ' आरो आर'नाइ गस्ला गाननायजों जायो।
उम आरनाय गस्ला आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोबो दखना दाना होनाय जायो।
औ औ सिगांनि समाव आरो बिफोरबायदि गथ'फोरनि थाखाय गैयामोन। दानिया आरो गथ' मोनो उन्दैनि
बारा आइदिया गैयामोन नालाय गो गो सिगां समाव आरो गस्लाफ्रानो गैयामोननो गोदोनि मानसिफोरा थेवबाबो बैसागु रंजानाय बाजानायखौ
औ आथिं आखाइखौ सोमावदाव सोमावदावै सोरबा सोरबा बायदिया दामदाव दामदावैनो बेफोरबायदिनो मोसानाय जादों।
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानायखाय माबानो हाया आरो गोदोनि आसो बांसिन माने दानिआथ' एसे खम जाबावबाय।
औ।
गोदोनि बैसागुखौलाय आरो बबावयावथ' मोनबाय थानोना
सिगांनिया जमा जमा जोबोर मोजांमोन आरो बायदि मैया जालायनाय लोंलायनायावबो मोजांमोन। थांलाय फैलायाबो दंमोन दानिया एसे खम नुबांसै।
औ। दानिखौ दानि बैसागु फालिनायफोरखौथ' आरो मा होनबावनो बांसिन मानसिफ्राबो लोङो
दा एसे जाफिनहांदों आरो। दाइसेन फोननाय जादों नालाय।
उम उम
जाहाथे सिगां बायदि जाफिनो बेखौनो लुगैयो आरो आंबो
ओ जाहाथे बावगारलाङा जोंनि हारिमुखौ बैसागु बोथोरखौ
बैसागुखौथ' बावनाय नङा थेवब्लाबो फालिनायनि माबाफ्रा एसे माबागोन आरो बेलेग बेलेग जागोन आरो उम सिगांना आलदा दानिया आलदा औ मोसानायाबोथ' दानिया एसे बेलेग सिगांनिया बेलेग होननायसो जाबाय सिगांनिया मालाय ग्रोब ग्रोब मोसायोमोन
ओं गोदोनि दिनाव देमसिना मा होनो बेखौ मोसायोमोन
औ देमसि ओं मोजांबो नुगारो हौवा मानसिफ्रा स्कार्ट बायदि गाननानै मोसा मोसायोमोन ना आरो आखाइयाव रुमाल बायदि खानानै मोसायोमोन ना
ओं जोंथ' नुबोयासै होजोंथ' खोनाबोदों
आं देमसि मोसानायखौनो मोगथांआव नुबो फोराखैहाय
नुफेराखै आंबो फ्राय नुनाय जायाखै खोनादों आरो आबै आबौमोनना खोन्थानाय खोथा खोन्थानाय गोदो बायदि मोसायोमोन रजायोमोन नोंसोर मोसानो
बायदि मैया मेथाइफोर दं जायखौ जों दासिमहालागै खोनानो मोनजोबाखै नङा होमबा
औ
बेफोरखौथ' आरो जों खोनानो मोनगोना मोनला बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ आबै आबौमोनाबो गैला फोरोंलाङा थै बिसोरो फोरोंलांनो हास्लाबासै आरो बिमा बिफाफ्राबो जोंनो दा फोरमायासै। इखायनो जोंनो आरो गोदोनि आबै आबौफ्रासो रोङोमोनना
उम बैसागुआ